औ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनो एसे होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे गोनां आइदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। बै आयदायानो जाहैबाय जोंनि बे आसाम हादोरनि बागै।
औ।
जों दा बे आसाम हादोराव माने गोबां माने सुबुंफोर थायो, नङा होमबा नोंथां?
औ।
जों बे ओ आसाम हादोराव माने बायदि बायदि धोरोमनि माने सुबुंफोरा ज' जानानै नै बे आसाम हादोराव थायो नङा होमबा नोंथां? जेरैहाय दा बर' माने हारसा ओमफ्राय ओ मुसलमान बैफोरबायदि गोबां माने जेरैहाय सावथाल, मिया बेफोरजों माने ज' माने जानानै बे माने आसाम हादोराव रायजो जाबोगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो नङा होमबा नोंथां?
औ।
आरो जों नुनो मोनोदि बे आसाम हादोराव दा गोबां माने डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेरैहाय दा माने गोदो गोदाय आसाम हादरनि माने सुबुंफोरा एसेबां जौगायाखैमोन। आथिखालाव जों गोबां जौगानायखौबो जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ।
आरो जों नुनो मोनबोयोदि बै आसाम हादोरफोराव माने जा माने नेस'नेल पार्कफोर बैफोरो माने बैफोरखौ बैफोराव जों माने गोबां माने गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरा बैफोराव फैनानै ओ बैफोर पार्कनि माने जा जिब जुनार बिफां लाइफां बैफोरखौ नायफैयो नङा होमबा नोंथां? जेरैहै दा आसाम हादोराव गोबां माने ओ पार्क दं जेरैहाय काजिरङा नेस'नेल पार्क, मानास नेस'नेल पार्क। नामेरि नेस'नेल पार्क। दिब्रु सैख'या नेस'नेल पार्क, अरां नेस'नेल पार्क। हेम देहिं मायो पा ओ पाटकाय नेस'नेल पार्क, रायमना नेस'नेल पार्क। आरो सिखना जोहोलाव नेस'नेल पार्क, बै फोर माने गासै मोनदाइन रोखोमनि माने जोंना आसाम हादोराव नेस'नेल पार्क दं नङा होमबा नोंथां? माने बैफोरो माने ओ गोबां माने जायगानि सुबुंफोरा बेयाव फैनानै माने जा दाउसिन दाउला जिब जुनार बैफोरखौ माने नायफैयो नङा होमबा नोंथां?
औ।
आरो जों नुनो मोनोदि आ
औ। औ‌।
हेलौ नोंथां!
औ औ खोनादों नोंथां औ।
ओ नोंथाङा माने ओ नुनो मोनखादों जे आसाम हादोराव माबादिहाय आथिखालाव माने जौगासार जादों नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जेरैहाय दा माने आसाम हादोराव गोबां माने गारि मथर आरो मा होनो ओ बिजनेस बाय बायदिसिनाखौ जों मावहैनो दों माने आथिखालाव जोंनि मा आसाम हादोराव माने गोबां माने ओ मा होनो डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ।
जेरैहाय दा जोंनाव आसाम हादोराव माने गोबां सुबुङानो गावनि जिउखौ माने जिउआव माने ओ मा होनो न'खर सालायनो थाखाय खामानि मावो नङा होमबा नोंथां? बेनि थाखाय जोंना आसाम हादोरनि सुबुंफोरा गोबान माने गोजान गोजान रायजोफोराव थांनानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां? नाथाय आथिखालाव माने जोंनि बे आसाम हादोराव माने गावनि जागायावनो थानानै गावनो माने ओनसोलाव माने खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ।
जायनि जाहोनाव बै मानसिफोरा गुबुं हादोराव थांनो नांलायासै नङा होमबा नोंथां?
औ।
आरो जों नुनो मोनोदि आथिखालाव माने जा आ आसाम हादोरनि सुबुंफोरा ओ मा होनो जेरैहाय बर' हारसा ओ हारसा, मिया, बांगाल मुसलमान बैसोरो माने गावनि हारिनि हारियाव माने मोजाङै थायो नङा होमबा नोंथां? जोंना दा बर' हारिनिफोरा मा होनो बैसागु फोरबोफोराव माने बागुरुम्बा बायदिसिना मोसानानै गावनि जिउखौ माने रंजाहरो नङा होनबा नोंथां आरो बे बैसागु आवनो माने हार गुबुन हारिनि जेरैहाय हारसाफोरा माने बिहु हिसाबै माने बिसोरबो बै बैसागुखौ माने रंजानानै बिहु मोसानानै दैथायहरो होमबा नोंथां?
औ।
आरो जों नुनो मोनबावो दि माने मागो दमासिफोरावबो जोंना बर' हारि बायदियै गुबुन हारिफोराबो मागोआव फिथा सौराय बायदिसिना जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? बिसोरहाबो माने जोंनि जा बर' हारिनि बायदि माने भेलागुर सावनाय बैफोर नेमखान्थिखौ नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां?
औ।
खोनादोंना हेलौ नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
जों नुनो मोनोदि जोंनि बे आसाम हादोराव जोंनि माने मानसिफोरा बयबो खौसे जानानै ज' ओ जानानै माने बिदा फंबाय बायदि गुबुन हारि फोरजोंबो माने ज' रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां? जों बुंनो हागोन दि बे आसाम हादोरखौ मोनसे समायना सिखिरि माने बिबार बागान बायदि जों बुंनो हागोन नङा होमबा नोंथां? मानो होनबा बे बिबार बारि बागानाव जेरैहाय गुबुन गुबुन हारिनि मा-माने बिबार थायो गुबुन गुबुन माने बेलेक बेलेक बिबार थायो नालाय थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बे आसाम हादोरावबो माने गोबां ओ माने जाथिफोर दं। बेनिखायनो जों बेखौ बिबार बागान बायदि बुंनो हागोन। नङा होमबा नोंथां?
औ।
नोंथाङाबो आंनो माने बे आसाम हाद दोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाथ' आसाम हादोरनि नेसनेल पार्क बायदि बायदिसिना सुबुं माहारि एबा फोरबोफोरनि बागै बुंलांखाबाय। अब्लाबो आं नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनो आं जा रोंखौ आं जा रोंगौ बेखौ फोरमायना होनो सानबाय। ओ आसाम हादोराथ' ओ जोंनिनो मोनसे न'खर हिसाबै बुंनो नङा नोंथां? बै आसामावनो जों जों उन्दैनिफ्राय गेलेनानै एबा गेदेरखौ सिबिनायजों बे आसाम हादोरावनो जों देरबोगासिनो दं नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ बै आसाम हादोरावनो जों देरबोबाय लावबोबाय एबा बिदा फंबायजों जों गेलेबोबाय मान सनमान मोनबोबाय बैफोरो जोंनि आसाम हादोरावनो जाबोगासिनो दं नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेनि अनगायैबो आसाम हादोराव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। जेरैहाय माइ आबाद ओ बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नों
बै आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो जों आसाम हादोरनि सुबुंफोरा गोबां गावसोरनि न'खरखौ सामलाय लांगासिनो एबा गावसोरनि जिउखौ उदैखौ सुफुंलांगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
ओ आसाम हादोराव जोंनिया माइ गायनायानो बयनिख्रुइ साबजाथाव एबा आसाम हादोराव जों माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो। नङा होमबा नोंथां?
मानो होनबा जों आसामाव माइ जानानैसो थांनानै थायो। एबा आसामनि साबजा जामुङानो जाबाय जोंनिया माइ एबा आदारानो जाबाय जोंनिया माइ माइखौ जानानैनो जों आसाम हादोरनि मानसिफोरा थांनानै थायो नङा नोंथां?
औ नंगौ।
ओ बै आसामाव ओ गोबां फालांगि दं एबा आबादारिफोर दं बैफोर आबादारिफोरा जोंनि आसामखौ आसामनि दुब्लि फोथारफोरखौ फोथारनानै लाखियो एबा समायना खालामनानै लाखियो नङा होमबा नोंथां? बेनि अनगायैबो आसाम सामाव गोबां रोखोमनि पार्क दं। जेरैहाय नोंथाङा बुंलांखाबाय ओ काजिरंगा नेसनेल पार्क मानास नेसनेल पार्क ना ओ नामेरि नेसनेल पार्क दिब्रु सायख'वा नेसनेल पार्क अरां नेसनेल पार्क दिहिं पातका नेसनेल पार्क रायमना नेसनेल पार्क सिखोना जोहोलाव नेसनेल पार्क बै गासै जोंना दाइनथा नेसनेल पार्क दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ बै ओ नेसनेल पार्कफोरखौ ओ नायफैनो थाखाय गुबुन-गुबुन हादोरनिफ्रायबो जोंनिया आसामाव हाबफैयो एबा बै नेसनेल पार्कफोरखौ जोंनिया ओ गुबुन गुबुन एबा गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै नेसनेल पार्कफोरखौ नायफैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बैफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि आसाम हादोराबो मुंदांखा जालांनाय एबा नाम ओ नाम फैयो नङा होमबा नोंथां
बै गोजान गोजाननि। दावबायनो फैनाय सुबुंफोरखौ जों मान होनानै। नै जोंनि आसाम हादोरनि नेसनेल पार्कफोरखौ। मोजाङै गिदिं होनांगौ नङा होमबा नोंथां बैहायनो जोंहा। मान सनमान मोनलाङो। आसाम हादोरनि मानसिफोरा मोजां होननानै जों नाम मोनलाङो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जेरैहाय बै काजिरंगा नेसनेल पार्कआ नगाव डिस्त्रिकआव दं नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ जेरैहाय मानास नेसनेल पार्कआ भुटान बरडार खाथियाव दं नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ।
बैफोरहाय जों ओ गोबां बेरायनो थाङो बैफोराव गिदि बेरायनानैनो जों ओ गोबां ओ सम बारहोलांनो हायो। एबा जों जोंनि लोगोफोरजोंनो बिदा फंबायफोरजोंनो जों गिदिंनानै फैनो हायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
जेरैहाय ओ नामेरि नेसनेल पार्कआ शनितपुर डिस्ट्रिकआव दं नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ जेरैहाय दिब्रु साय ओ सायख'वा नेसनेल पार्कआ जोंना ओ डिब्रुगर एण्ड माबा ओ डिब्रुगर आरो ओ तिनिसुकिया बैहाय दं, नङा होमबा नोंथां?
जे आदानि
ओ आरोबाव अरां नेसनेल पार्कखौ जोंनिया फिसा काजिरंगाबो बुंनाय जायो, नङा होमबा नोंथां? बैफोराव गिदिंनानैनो एबाब बेरायनानैनो जों जोंनि ओ आसामखौ समायसार होनो हायो एबा जों आसामखौ ओ न'खर हिसाबै जों थाना लानाय जायो नङा होमबा नोंथां? बिब्दिब्ला जोंनिया स समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांजों आसामनि सायाव एबा आसा आसामनि बागै गोबां खोथा रायज्लायनानै गोबां आयदानि सायाव मोनथिनो मोनबाय। नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय।
नोंथांजोंबो रायज्लायनानै आं ओ आसाम हादोरनि बागै गोबां खोन्था मोनथिना मोनबाय। नोंथांनि सायाव माने साबायखर बावनाय जाबाय आरो नोंथां। दे अब्ला नोंथां
औ दे।